हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां गोजोना हलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो
औ। ओ नोंथांनियाव आङो ओ मोसौनि बागै सोंनो थाखाय कल खालामनाय जादों। ओ मोसौआ मादि ओ मोसौ फिसिनायनि बागै औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ
मोसौ फिसिनायनि बागै होनोब्ला जोङो जों मिथिगौ ओ मोसौखौ खौबो जोङो सिगांनिफ्रायनो ओ जोङो आंनि बुजिनायाव आंनि नुनायाव आङो जेखौ नुबोदों आं नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदों
औ नोंथां
मोसौखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुबोदों ओ गोदोआवहाय सिगाङाव गोबां मोसौफोरखौ बिदिनो फिसियोमोन नाथाय दानि सिनाया जोंनि एरियायाव जोंनि गामिफोरावहा मोसौ फिसिनायखौ जोङो गोबां खमाव जों नुुबोनाय जादों।
औ औ
मोसौआ जोंनि थाखाय गोबां मैल' बान होननानैबो जोङो बुंजायो होमबा ओ मोसौ जोंनोला दैै गाइखेर होयो बा ओ मोसौनि जे जानाय गोबोरखि जानाय आदारनिफ्राय जे हासार जोङो मोनो गोबोरखि जोङो बेखौहाय जेब्ला जों मैगं थाइगं गायगोन जों बेयावहाय गासै ओ मैगं गायनायावनो गा सै आबाद मावनायावनो जोङो बे गोबोरखिखौ जों होनाय जायो ओम बेखायनो जोङो मोसौखौ लानायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार ओ मोसौ होनोब्ला जोङो मिथियो जे जार्सि मोसौ बिदिनो आफ्रिकान ओ बायदिसिना देसि मोसौ जेरै लकेल मोसौ जोङो जों बिदि खौ मिथिनाय जायो ओ मोसौखौ जोङो जेब्ला जोङो ओ ओ मा होनगोन जारसि मोसौखौ जोङो आं बुंनो सानबाय जे जारसि मोसौखौ जोंहा आमाइमोनहा ओ त्रिसथा बा पन्सासथा बिदि लायोमोन ओमफ्राय बे लानायावहा गोबां गाइखेर फाननानै बिदिनो रां खामायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। ओ गाइखेरखौ जोङो आनलिमिटेड जारसि मोसौनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बे गाइखेरनिफ्रायनो जोङो गाइखेरबो मोननायजों लोगोसे से जोङो जि घिउ जोङो बेखौबो जोङो फाननानै जों मोननाय जायो ओ जारसि मोसौआ साब्लाबो जोङो मासेयावहाय जोङो ओइटि थावजेन बिदिनो वान लाखनि बाराफोरखौ जोङो बिनि दामफोरखौहाय जोङो मिथियो
जारसि मोसौनो ओ जारसि मोसौखौ जोङो बाहेरायाव जों खावननाय जाया ओ फार्म बनायोब्लाथ' फार्मावनो दोननाय जायो आरो जोङो जे जोंनि गामि ओनसोलाव नालाय ओ बिदिनो गन गलि जोङो गलियावहाय दोननायखौ जोङो नुनो मोनो ओम गलियावहाय खानानै बेनो जि ओ बाला सिमेटजों बानायनाय रिं बे रिङावहाय बेनो ओ कनटिनिउ जाग्रा आदार जिगाब बा हाग्रा गोथां जोङो बेबायदि होनायखौ आदुम बिलाइ होनाय जों नुनो मोनो। ओ बेनो बे मोसौखौहाय ओ सानफ्रोमबो थुखैनो गोनां जायो बे मोसौनि खिनाया ओ सानफ्रोमबो गरम बुस थु जिगाब गोरान जानायनि थाखाय बिनि खिनाया दैलाव लाव जायो ओ बिनिखायनो जोङो मोसौ खौ थुखैनो गोनां जायो ओ जारसि मो सौनि गोबोरखिया बिदिनो लकेल मोसौनि बायदि जाया जों बेखौ मि थियो आरो लकेल जारसि मोसौनि गाइखेरनिफ्राय जोंनि लकेल गाइखेरा मैल्य बान सिन जों बेखौ मिथियो जेरै जोङो जों दुरबल मोनोब्ला जोंनो नांगौ जानाय देहायाव भेटामिनखौहाय जोङो ओ जि गाइखेरनिफ्रायबो जोङो मोननो हा हायो आरो गाइखेरखौ जोङो साहा लोंनो हायो बायदि रोखोमनि मेथाइ बा जाग्रा लोंग्रायाव जोङो बाहायनो हायो ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै आंनो
औ औ दादि नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा नों थांनि ओ आमाइमोन ना मा होनखौ नोंथाङा दा बिसोर फियमोन औ जेनेबा बिसिनो नों थांनि बुंनाय बायदिनो जोंहाबो जोंहा जेनेबा आइ आरो जोंहा बाबा बे जोंहाथ' बिदि गोबां गैयामोन जोंहा बिदिनो माब्रै बा माबा दंमोन आरो आगोल आगोल माने नैरोजा नैजिथामालासो दंमोन जोंहानाव बिदिनो ओमफ्राय दा जेनेबा गोबां जेंनाबो जायो जोथोनै लाखिनो गोनां जायो गारसि मोसौखौ बे जेननो टाइम होनो हा नो जोंहा फाननो गोनां जाबाय आरो दा जेनेबा दा बुंनोसै फिसा फिसा जानायनिफ्राय ओ जेनेबा जोथोन लानाया लासै जारसि मोसौखौ बिराद गोबां जोथोननि गोनांथि जायो आरो मानो होनबा बेसोरनि गलि जिथु दोनो आरो सानफ्रोमबो जिगाब बा गांसो बिदि हाग्रा हानानै होनांगौ गोथां जायखिजाया जायखिजाया गोथां बिलाइ जायखौ बिसोर जायो जेनेबा ओ थालिर बिलाइ दुमब्रु बिलाइ बिदि बिदि ओ बिथां बुस्थु आरो जेखौ बिसोर जायो आरो बिदिनो सापर होयो सापर गुन्दै गुन्दैखौथ' बिसोर जाबांनो नागिरा जोंहानि ओ सापर जायोमोन आरो सापरजों लोगोसे बिदिनो दै ओमफ्राय संख्रि होनानै बिदिनो मिक्स खालामनानै होयोमोन जोंहा ओमफ्राय बेखौ आरो बिसोरो जायो आरो बाहेरायाव दिहुननो हाया मानो होनबा जार्सि मोसौआ बायजोआव थानो हाया बायजोआव थाबाथाय बिराद गरम जायो बे गरमनि जाहोनावनो बिसोरो हांथोनो थोनो ओमफ्राय खुगानिफ्राय फेन गलायलाङो माने गरमाव बिसोरो थानो हाया दा बिदिनो गाइखेराबो ओ गथा जायो जेरै लाव लाव जाया बेयो ओ जारसि मोसौखौ ओ जायफोराबा बाहेराव बांसिन दिहुनो बेसो सोर जायफोरबा बांसिन बाहेराव गांसो जाहोयो बिसोरबायदिया गाइखेरा दै लाव लाव जायो जायफोरबा ओ गलि सिङावनो दोनो दोनो बे दोनजा दोनजानाय मोसौआ बेना गाइ खेरा बांसिन गथा जायो आरो फ्राय बिदिनोम जेनेबा ओ गोबां रांबो मोनो फानोब्ला मोसौ जारसिया दाम दं। दा बिदिनो गोबां बेपारिफोर फैयो जाय ओ बिदि बायनो थाखाय फैयो एस सोरो ओ खम दाम होलाङा जेनेबा नांगौ बायदि नोंथांनि ओ जिथु जेरैबायद दि नांगौ दाम जेरैबायदि ओ रांखौ नोंथ थाङा लुबैयो बिदिनो नोंथाङा मोननो हायो आरो माने औ जेनेबा गोबां देरोबो ओ मोसौ जारसियाथ' देरो गोबां गिदिर गिदिर जायो जेरै ओ जोंनियाव लकेल मोसौफोर जेरै दं बेनिख्रुइ एसेबाबो ओ बिनिस साइजआ गिदिरसिन जायो आरो मायाव दा जेनेबा जोब मोसौ जारसिया ओ गोबां टाइप्स निबो दं। जेरै बांसिनानो क्रस खालामो मानसिफोरा औ बे क्रसफोरा बांस सिन ओ जेरै जारसि मोसौआ जेरै जानांगौ बिदि जाद्राया आरो थेवबो जारसि मोसौ बायदियानो ओ बेबो दा मोसौ जारसिया जायबा मोसौ जिथु दामब्रा जायो। जायबा हुवासा मोसौ बेयो माने मोसौआ ओ ओ दा जारसि मोसौनि जिटु भेलु भेलु हिसाबै बेनि बेलायाव दाम गैया आरो जास जायबा दामब्रा दामब्रा मोसौ दा बेखौ ओ जाया हाबा मोसौ दामब्रा जायो बा बेव हौवासा मोसौआ जायो जारसिया बेखौ बांसिनानो उन्दैयावनो फानहरनाय जायो एसे फेदेरनानै मानो होनबा बेयाव जेबो मुलाम्फा गैया नालाय ना बेयो हालेवनो हायो ना मायाव फोर माबा खालामनो हायो जेब जेबो बिना आरो बिखुं गैया नालाय ओ दस्रा जोंनि दे-देसि मोसौफोरना लकेल मोसौफोरना बिख खुंथायो बेखौ जोङो जेनेबा हालेवनायाव बाहायनो हायो दा मोसौ जारसिया ओ बिदि बाहाय बोजाया नालाय बिखुं गैयैनि जाहोनावनो बेनि थाखाय फानहरनाय जायो आरो बांसिनानो औ औ बांसिन बेयाव ओ दामब्रि मोसौ बेखौ भेलु गोनांसिन होनो जायाबाद दा बेखौ फिसिनाय जायो आरो बेखौ देरजासिम फिसियो फिसा बेख बिदिनो फिसा जाहोजासिम बेखौ फिसियो बिदिनो बेनिफ्राय बे गाइखेर मोनो। गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बोस जारसियाव आरो गोबां बिदिनो मा होनो नोंथां ओ जेनेबा पनि, घिउ, गाइखेर दाख खा औ बिदि बानायनो हायो। दा जोंहाबो ओ न'खरावनो दंखायोमोन नालाय जोंहाबो गोबां बिदिनो पनिर ख खा जो खालामोमोन आरो गाइखेर दाखा बानायोमोन आरो दा जेरै ओ देसि मोसौ लकेल मोसौफोरनि बेलाय बेलायाव बेनिख्रुइ बांसिन ओ मोसौ जारसिनि जिटु गाइखेर दाखा जायो बेखौ ओ मोजांसिन होननो हायो आरो औ औ जेनेबा ओ गाइखेर दाखा बानायनायाबोथ' गोबां ओ रोखोमनि थायो नालाय जेनेबा प्लास्टिकनि बै माबाफोराव दोनोबा बेसादाव दोनोबा आगजुआव दोनोबा बेयो गोबां मोजां जाया बिदिनो हानि दो दोख्लायाव दोननांगौ आरो होमबाना बांसिन मोजां जायो नो आरो पनिर पनिरनि बेलायावबो पनिराव गोबां बिदिनो पनिरा गथा मोजांसिन जायो आरो माने बेयाव जानानैबो एसे मोजां मोनो मोसौ जारसेनि आरो लकेलाव बुहुद ओ गोबां स माने मा होनो फारागथि दं आरो माने।
औ औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा आंनो?
औ ओ मोसौनि बेलायाव बेहाय आङो मोसौनि लोमजानायनि बागै आङो नोंथांजों सावरायनो सै ओ आंनि जि मिथिनायाव आरो ना।
औ नोंथां।
मोसौआ मोसौआबो जेनेबा मानसि बायदि जोंबायदि ओ मानसि मोसौआबो लोमजायो ओ नोंथाङा मिथियोना मि मिथिया बेखौबो आं मिथिया मोसौआबो लोमजायो आरो बेयो मोसौआ ओ एप्रिल दाननिफ्राय बांसिनै जेनेब्ला दैज्लां बोथोर हाबोब्ला
औ
अखा हालालाय सानलाय दुंनायजों लोगोसे ओ बोथोर सोनायजों लोगोसे ओ मोसौ
आंबो लोमजाखाङावथ' एप्रिल दानफोरनिफ्राय बियो लोमजायोमोन मोसौआ मोसौनि लोम लोमजानायआ फैयोमोन जेरै ओ हान्थु करायनाय ओ फकन्थ जेरै स आबुखन्थ' ओ बाक्सु ओ इदिनो आथिं लेंग्रि जानाय मोसौ एम्फौ नांनाय ओ बायदि रोखोमनि बेमारा ओ दै
औ
जानायखौ जों ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो
औ नोंथां औ जाबाय औ समा। दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम उम दे औ औ दे।